हेल'? अ खोनादोंना नोंथाङा? अ।
अ आ दो दे
अ नोंथांजों आङो मोननैसो खोथा सावरायनो नागिरदो जेनेबा जों जोङो मानसिफोरा दावबायो नङा होमबा
उम।
जोङो गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङो बेरायनो थाङो जायगा नायनो बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो होननानै लानाय जादो।
अ अ नोंथां।
दा जोंनिया दावबायनाय होनना बुङोबा जोङो मोननै थाखोआव दावबायो नङा होमबा। जोङो
हादोरजों हादोर दावबायनाय
उम।
जोङो दाब दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोराव दावबायनाय खौ जों मा होनो हादोरारि दावबायनाय होननानै बुङो।
औ।
ओमफ्राय जोङो रायजोआरि दावबायनाय मोनसे दोङो। बे जोङो फिसा फिसा रायजो रायजो दावबायलायनायखौ रायजोआरि दावबायायनायहोनो बेबायदि नोङो माबे मोनसेखो दावबायफेरखो जेनेबा
जों दा रायजोआखौनो दावबायो। फेरबाय आरो मानसि
अ अ। बिदिनो नों मा मा जायगायाव थांफेरखो? र' र' नों मा मा जायगायाव थांफेरखो एसे बुंनो हागोन नामा
अ
अ सय दाखोन आ दा नुबाय अ ओमफाय बे दावबायनायाव माजों थांदोंमोन? हा हा?
मानसाव बेरायनायनि बेरायनायनि बागै रायलाय
मानासाव हेलौ?
औ खोनादों।
आवासानो मोजां फैयाखै नोंना। नोङो नों मा मा जागा थांफेरखो आरो बे थांनायखो माबे मोनसेयाव थांदोमोन इखो खोन्थानाय।
अ आं
औ औ।
ओम।
अ बिदिनो थांनायाव माजों थांदोमोन?
थांनायाथ' जों मानास थांनाया थांदों आरो।
ओम न'खरनिजों थांनाय ना लोगोफोरजों थांनाय?
इदिनो
हेल' ओ बिदिनो थांनायाव
आ
थांनायाव ओ
थांनाय माबायदि बेसेबां टाइमाव थांनाय बेसेबां सम लायो जोङो न'निफ्राय थांनांगौब्ला।
उम।
बेसेबांसो सम लानाय नों मोनैनो?
जोङो न'निफ्राय थांनांगौबाथाय इदिनो न'नि गारि फिसाजों थाङोबाथाय ट्रि हावार्स लायो आरो मानास सिम मोननायाव। ओमफाय मोनहैनानैथ' आरो ओजों सिङाव सिङाव जुदि हाबनानै सारा आरि जिप लानांगौ जायो नालाय।
औ।
अ बिदिनो जिप लायोब्लाथाय' सिङाव हाबनायाव बेरायनायाव टु आवार्स लायो आरो।
अ बिदिनो बेरायनानै मा मा जायगा नायसोनाय ओमफ्राय बेयाव मा मा नुनाय?
बिदिनो बेयावथ' आरो मा मा
उम।
जेनेबा जिब जुनार बायदिसिना दाउसि दावला दंफां लाइफां बिनि नालाय बेखौ नुयो आरो स्टार्ट स्टार्टिं हाबजेननायनिफ्राय नुलाङो आरो बिदिनो दाउराइ नुयो मैदेर
अ अ।
ओमफ्राय गान्दा
अ औ। बेफोरखो गासैखौबो नुनो मोननाय नोंसोरो?
औ औ नुनो मोनदों नोंथां। आरो इदिनो फुङाव थांबाथाय फुं टाइमाव मोनहैयोबाथाय माने गासिखौबो नुनो हायो आरो माने बिसोरो होमबानिया आदार जानो मोखाङाव फैयो नालाय।
अ।
होमबानिया नुनो हायो। ओमफाय जुदि नोङो बेला जानानै सान्दुं सान्दुं गोसा जाबाथाय इसोर माने सिङाव बाहेर मोखाङाव फैया सिङाव हाबजोबनानै थायोना।
अ अ।
दै लोंनाय गावसिनि दै दै जिङावहाय आरो बिदिनो हारसिङाव हाबना थायो नालाय बिदियाव नुवा ओमफाय फुं टाइमाव नुयो ओमफाय आरो बेलासि मोना इभिनिं टाइमाव नुयो आरो थाङोबा बे मोननै टा-टाइमाव थाङोबा मोजां मानास जुदि बेरायोब्ला दावायोब्ला
औ अ अ बिदिनो नोंसोरो मा मा जाहैदोंमोन बेयाव थांनानै?
बेयावथ' जाना बेयावथ' जानाया जेबो लांनो मोनखाया। सिङावहाय बिदिनो पेकेटारि बुस्थुखौ लांनो मोनखाया दैल' लांनो मोनो आरो
अब्ला नोंसोरो हटेलाव जाहैदोंमोन
मोआवनो बिदिनो गेट मोखाङावहाय जानायनि दं थफायो बेबस्थाबो जानो हायो जाफैनो हाया आरो
अ अ बेनिफ्राय बेलेग हादोरफोराव बेलेग हादोरफोराव थांफेरबायना थांफेराखै नोंथाङा?
अ आं बिदि गुबुन हादराव
बिदिनो गावनि जायगायावनो सुखिबायदों ओमफ्राय आरो बिदिनो थांनो मोनदों
उम उम गुबुन हादोराव बेरायनो लुगैना लुगैया नोंथाङा
लुगैनायाथ' लुगैयो
आ
औ बिदिनो उनफोराव थांगोननि सिमां दङ'ना?
उम उम
बिदिनो नोंथाङा बबावाफोर बेथेरदोंना
आंबो बेरायबाय बिदिनो आं मानास थांफेरनो मोनाखै बेयाव बिराद थांनो गोसो आरो ए थांनाय जायाखै बेयाव थांनो सानबाय थादों बिदिनो सु
हेल' खोनायासै हेल'